औ नोंथां
औ खोनादोंना
औ खोनादों बुंलाय
अ जोङो ओमबा हाबानि सायाव रायलायनोसै ना
औ जागोन नोंथां
अ दे ओमबा आंनो बुंग्रोनोसै नामा अ जोंनाथ' हाबा होनोब्लाथाय हाबायाथ' मोनसे समाजनि नेमखान्थि होननानै बुंजायो हा हाबाजोंनो जोंनि ओ समा सोलिगासिनो दं आरो जे फोलेर बांनाय जोंनि ओ सुबुं सोदोमस्रिया दावगागासिनो दं बे हाबानि गेजेरजोंनो हाबाया जोंनि माने समाजाव जोबोर गोनांथि मोनसे नेमखान्थि आरो जायखौ जों माने गासैबो गासिबो माने हारि जाथि गासिबो सुबुंनि गेजेरावनो नुनाय जायो आरो ना गासैबो ट्राइब्स गासैबो माबानि गेजेरावनो हाबाखौ बयबो खुङो आरो बे हाबाया माने गासैनावबो दंबाबो माने हारि लायै हारि माने नेमखान्थिफोरा आलादा आलादा आरो गासैनाबो राव ओं गासैनाबो एखे जाया बेयाव आं दा जोंनि बर'फोरनि हाबानि बागै माने सा सावरायनोसै बर'फोरनि हाबा होननानै बुङोबाथ' जोंना गोदो माने बुहुता माने रोखोमनि बुहुतथा माने नेम खान्थि रोखोमजो जायोमोन आरो जे ओ हाबा गोलाव हाबा गोलाव दोनखारलांनाय हाबा लांखारनाय हाबा एबा ओ बेबायदिनो दंखा हाबनाय हाबा
उम
बेबायदिनो हाथासुनि हाबा बेबायदिनो हाबाया बेलेग बेलेग रोखोमनि दंमोन आरो जोंनि गेजेराव बेफोरखौ माने आ गोलनि दिनाव नुनो मोनोमोन आरो दाथ' बांसिन बेबायदि नुनाय जाला हाबा गोलावफोराबो माने दा बांद्राय जाला आरो दा माने मदार्न सिस्टेमै माने हाबाफोरा गोलाव माने मदार्न सिस्टेमाव जाजोब बाय आरो गासिबो दाना हाबा खुंबा स्टेजफोर बानाय बे याव फांसन बायदि बानायलायो नङा ओमबा
नंगौ नोंथां
ओ बेबायदिनो ओ जोंनि बर'नि हाबा होनबाथायो आ आगोलनि दिनाव हाबा गोलावखौनो बांसिन नुनाय जायोमोन आरो सार्चनि हाबाखौबो नुयोमोन आरो बे
उम
हाबा गोलावआव माने फार्स्टावनो हिनजावनाय नो थाङो जे नखराव सेंग्रा दोङोबाथाय हिनजाव नायनो थांबाय हिनजाव नायनो थांनानै माने बेबायदिनो ओ रायलायनाय फोरा थिग जाबाथाय बिदिनो ओ मोनफा मोनफा नेमखान्थि दोङो बेफोर ओ बिबान लांनाय जे ओ दिन तारिख लानाय बेनि उनाव हिन हौवानि नि न'वाव नखर नायनो फैनाय बेबायदि नो हाबाया जायोमोन आरो बे आरो आगोलनि समाव मोन से नेम दंमोनहा बे हाबा हिनजाव नायनो थांबाथाय माने ओ जुदि हिन्जावखौ फसायोबा थाय हौवालाङा माने हिनजाव लाङानि उखुम मुदायाव माने आसान सांखा थेबना गालाङोमोन आरो अ बे आसान सानखाखो थेबना गालाङोमोन आरो बे आसान सान थाखो सात दिननि गेजेराव माने हिनजावलाङा जुदि हौवाखो फसायदोंबाथाय हौवा खौबो होमबा बे आसानखो लानानै हौवा लानियाव हैफिनोमोन आरो होमबानिया माने फसायलायबाय होननानै साननानै लानाय जायोमोन आरो आगोलनि समाव दाथ' बेबायदि जेबो गैला माने दाथ' इदिनो फेमिलिया फैनानै बराबो फैफानानै माने रायलायलायनानै पसन जादोना जायाखै बेफोरखो बुंलायनानैसो जायो आरो अ बेबायदिनो आरो बेबायदि फसायलायनायनि उनाव माने ओ आसानखो हैखांनायनि उनाव हाबाया जागायोमोन आ बे आगोलनि दिनाव बेदि आल कापुर माबा माबि बेबायदि सोंनाय नुवामोन बे थालिरनि थालिर बि बिफां गायनानै माने थालिरनि बिलाइजोंनो माने आरामनो ट्रेडिसनेल रोखोमाव हाबा जायोमोन आरो आगोलनि समाव औ ओमफ्राय बेबायदि बांद्राय माने साजायनाय जायामोन आरो ओ आरो बे हाथासुनि हाबाया
उम
अ अ मोनसे बोथ्रा बे हिनजाव नायनो थांनाय हाबाजों मोनसे जोंना बाथ्रा बावबो दङ' आरो जाय जों बाहायबाय थायो बे थुरि नुब्ला बाथ थिग आरो होननाया अ आरो बे हिनजाव गोदाना सानथाम अ माबा ओ सिखा गोदाना सानथाम हिनजाव गोद दाना दानथाम बे होननायफोरा औ ओमफाय बेबायदिनो आरो हाथारसुनि हाबायाथ' ओ जाय माने हाथासुनि हाब बायाव माने हराव जायो आरो हाथासुनि हाबाया जे हाबा गो हाबाया जोबखांनायनि उनाव माने औ हिन्जाव गोदाना अनला खारै संनानै माने हालदै होआलासिनो अनला खारै संनानै ओं बेयाव माने हौवानो जाहोग्रोयो आरो बेनि उनाव बो गामिनि फोरनोबो रान्नानै होयो ओ बेखोनो हाथा सुनि हाबा होन्ना बुंनाय जायो आरो जेराव माने गोदोनि ट्रेडिसनेल माने हाथा दंफांजो बानायनाय हाथा खो जायाव माने ओइदि खिथु दाननाय थाया बे माने हाथाखौ बाहायनाय जायोमोन आरो दाथ' माने हाथासुनि हाबाया जायो थेवबो माने बे ट्रेडिसनेल माबाखो बाहाया आरो बे माबानि स्टिलनिखोसो बाहायनाय नुनो मोनो
उम
औ आ बेबायदिनो आरो बे दोनखारलांनाय हाबाया आगोल बांद्राय सलियोमोन आरो बे ओ हौवा हिनजाव गोसथोलायबाय बा मोजां मोनलायबाय बेनि उनाव सानैबो लांखारलायबाय बेबायदि जायोमोन आरो नङा होमबा औ आगोलनि दिनाव माने बे लांखारनाय दोन हाब्बाया हाबाया बांसिन सोलियोमोन आरो ओं माने जोइ सो आ सें हुवाया सिख्लाखो लाना थांबायबा बेयाव फसन जायो ना जाया बेनि जेबो माबा गैयामोन आरो जेन लानो थांबायबाथाय बेजोंनो थानांसिगोन इदि बिदि मोन आरो जेबो अबजेकसन गैयामोन औ बेनि उनाव बिदिनो गोजोन संसार जालाङोमोन आरो आजिखालिथ' जेमान मोजाङै ना नायनानै थांबाबो माने गोजोन संसारखोनो जानो लोंला ना आजि खालिनि मानसिफोरा नांलाय खमलाय आ बेबायदिनो आरो बे दंखा दंखा हाबनाय हाबाया बे ओ बै ओ मा होनो बेखौ गोरजिया लांनायबो दंमोना मोनसे ओ ओ ओ बे गोरजिया माने जाय हौवाया माने हिनजावनि न'खराव थाहैनाय आरो हिनजावनि न' खराव थांनानै बैग्रोयोमोन आरो साननैसो बिनि आखल आखुखौ हिनजाव लान न'खरनिया नायग्रोयोमोन। बेनि उनाव माने ओ बेखौ जुदि फसन जायोबाथाय ला खियोमोन आरो बे हिनजावलाङा बेखौनो गोरजिया हाबनाय हाबानो औ बेनि उनाव बे दंखा हाबनाया आरो ओ जेराव हिन्जावा माने ओ हौवा थैजाबाय आरो हौवा थैजानायनि उनाव माने बेयो माने सम्पतिफोर दोङो ओमफफ्राय बेनि उनाव माने सासे ओ हौवाया जुदि बेजों हाबा जानो गोसोबा नाथाय माने बिनियाव फैनानै थाफैनाय आरो बेदि हाबा जानाय बेखोनो माने दंखा हाबनाय हाबा बुङो अ ओ नोंथाङा एसे फोरमायना होदो दे हाबानि बागै
आङो जोंनि ओनसोलैना खोन्थानोसै नामा नोंथां
अ जायो दे जायो औ उम
थिग बेबादिनो नोंथाङा बुंनाय बादि बे एखेयानो एसे होनबाबो एसे आलदा नुनो थाङो आरो जोंनि ओनसोलावहाय नोंथां उम थिग हाबा होननानै बुङो माथो जो जोङो सुबुं माहारिनि मोनसे समाज सारि खान्थि बियो मानसिया हाबानि उनाव समाजारि जानानै फैयो नङा होमबा नोंथां औ लामा सामानि हेफाजाबै मानसिफ्रा न'खरजों न'खर थांलाय फैलाय बिदिनो हाबा खान्थिनि हेफाजाबै खासे मानसि एबा मोनसे न'खरा गोबोन सिनायथि गैयै मानसि एबा न'खरजों सोमोन्दो लालायनानै आंगौथि सोमजियो नङा होमबा नोंथां उम थिग बेबादिनो जोंनि ओनसोलावहाय हाबाखौ उम एसे आलदा नुनो मोनो आरो नोंथां। हाबानि बिथिङाव ओम थिग बायदिनो उम जोंनिया सिगांहाय हा फास्तावनो गय खावहैनाय नियम दङ' हाबायाव उम होवालाहानिफ्राय आरो ना जाय-जायनाव हिनजाव दङ' बिसानाव
अ हौवा लागा गय खावफैयो?
औ गय खावफैयो फास्थआव।
अ
बेनि उनावहाय उम बेबादिनो बिखा बेवहायनो सोंहैनाय जायो आरो गय खावहैनायावनो। लांनानै गय खावहैनानै हिनजावखौ थिग बेबायदिनो हाय जोंनियाव आरो मा होनगोन जोंनियाव हाबा ओम गोलावखौनो बांसिन नुनो मोनो नोंथां, हाबायाथ' मोनद' रोखोमनि दङ' ना? बिजाबाव लिरनाय बायदिबा थिग बेनि गेजेरावनो जोंनि ओनसोलाव हाबा गोलावखौ बांसिन नुनो मोनो आरो बिनि बेनि अनगायैबो जोंना मा होनगोन उम जोंनि ओनसोलावहाय फ दालिनि गोनांथि दङ' पटालि होनबा मोनथिगोन ना नोंथाङा?
ओहो आं मिन्थिया मा फदालि बे?
बे बदालिनि गेजेरजों जोंनि ओनसोलावहाय हाबा खालामनाय जायो माने जायफ्रा मेथाइ रोजाबो हाबायाव औ बिसोरखौ बे पदालि होननानै बुंनाय जायो जोंनि ओनसोलाव हायो बिसोरनि हेफाजाबैसो जोंनि ओन सोलावहाय हाबागोलावखौ खालामनाय जायो आरो नोंथां।
अ अ।
ओ बेबायदि थिग बेबायदिनो हाबा जागायनायनिफ्राय हाबा जोबजासिम बे बदालिनि गोनांथिया गोबां बिहा दं आरो बिखौ लायो बहुत बे नङाबाथाय हाबा फिसाफोराव बदालि नङाबाबो जायो नोंथां। होमबाबो हाबा गिदिराव नांथारगोन आरो थिग बेबायदिनो मा होनगोन दै खाव हिनजाव गोदानखौ दै थुखैनो थाखाय दै खावहैनायनिफ्राय
औ।
हाबा फज'नायसिम जेसेबां हाबा खालामनायसिम बेफोराव बडालिनि गोनांथि दङ बेवहाय बिसोरो मेथाइ रोजाबाय थागोन आरो हाबायाव। बेबायदि नोंथां ओम। थिग बेबादिनो दै खावनाय समाव आलदा मेथाइ खनगोन बेबायदिनो दै लानानै फैनाय समाव आलदा बिसोरो बेबायदिनो बिसोरनि आरो हाबा खालामनाय समाव समाव बिसोरनो हाबा खालामगोन नोंथां। बिसोरनि बेबादि आरो जोंनिया। बक्स गैया हौ जोंनि ओनसोलावहाय मा होनगोन ओ जोंनिया खाम, सिफुं, जथा आरो मोनसे बेम पार्टि होननाय दङो बेखौहाय बाहायनाय जायो नोंथां।
ओ ओ ओ
बेबादिनो हाबाखौ खालामनाय जायो आरो जोंनि सोआवहाय पदालिनि हेफाजाबै। थिग बेबादिनो आथिखालावथ' गोबां सलायनायखौ नुनो मोनबाय जोंनि ओनसोल हाबाखौ ओम गोदोहाय जोङो मा होनगोन ओम थालिर दं थालिर बिफांनि माबाजों ओम साया होनानै एबा उम बेजोंनो आरो ओंखाम जानायावबो जोङो द'ना बेखौ बाहायनायखाय आं नुनो मोनदों आरो सिगां उम द'ना बिदि आरो लोगोसे मा होनगोन दै लोंनायावबो औवा हासुं बाहायनायखौ नुनो मोन्दों जोङो गोदो।
अ आं बेखौ नुफेराखै माने
बेफोरबायदि आरो बेनि अनगायैबो मा होनगोन उम हाबायावहाय जोङो गोबां हेफाजाब होलायनायखो नुनो मोनो जोंनि ओनसोलावहाय गोबां बेबादिनो रायजो ओंखारनानै गावजों गाव हेफाजाब होलायो आरो रांखावरिनि बिथिङावबो गोबां हेफाजाब होलायनाय होनाय नुदों आरो हाबायाव जोंनि ओनसोलाव आरो जोंनि ओनसोलावहाय मा होनगोन हाथासुनि हाबाखोनुनो मोननो थांला गोदोनिफ्रायनो माने गोदो खालामोमोन नामाथाय इखौ मिथिला हा
आरो
हाथासुनि हाबा खाथि अहो अहो खालामनाय जाया बिदि जोंना ओनसोलाव बेबायदिनो हाबा गिदिर बिदिनो खालामनाय जाया आरो बिदि हा हाथासुनि हाबाखौ नुनो मोननो थाङा जोंनि ओनसोलावहाय बेबादिनो हाबाखो खालामनाय जायो आरो नोंथां। उम आरो बेनि अनगायैबो औ।
अ
मा होनगोन हाबा जोब हाबा जोबखांनायनि उनाव जोंहा हाबानि उनावथ' माखासे नेम थायोना
औ
हारा खननाय थायो जोंनि ओनसोलावहाय हारा खननाय होनबा मिथियो ना
ओहो आं मिथिया हारा खननाय
जोंनिखौल' जोंनि ओनसोलाव हारा खननाय होननानै बुङो।
उम।
उम। हारा खनायावहाय मा होनगोन बिमा-बिफायाहाय हिनजावनि न'खराव फैया आरो
अ।
हिन्जावखौ खबर लानो थाखाय
अ हौवानि बिमा-बिफाया
हिनजावनि हिनजावनि बेवहाय माबादि दङ माबादि गैया हिनजावखौ एसे स फोरों लाफैयो आरो बै सानखालि बेखौ हारा खनाय नायनानै बुंङो जोंनि ओनसोलावहाय जेनेबा उम आरो बेनि उनाव न फैनायखौथ' मिथिखायो दा?
नेवथा जानाय होनोना?
औ औ नोंसो आथिमंगलख न'फिन्नाय औ जोंनि ओनसोलहायाव न' फिननाय होननानै बुंनाय जायो नोंथां। फोरथिं गासिबो मिथिखायो ना न' फिननायखौहा बेखौहाय बाय बेखौबो जोंनि ओनसोलावहाय मा होनगोन आथिमंगलाहाय गोबां फिथा लारु बिदिनो लांनाय जायो खालामनानै हुवानि न'खरावहाय बिथिं उम औ नोंथां उम थिग बेबादिनोहाय हाबाखो गाजा-गोमजायै खालामनायखौ जोंनि ओनसालावहाय नुनो मोनो आरो गोबां
उम नोंसिनाव माने बुहुद ट्रेडिसनेल रोखोमै जायोना हाबाफोरा उम
ओ आरो गोबां दाबोनो लाखिबोदों जोंनि ओनसोलावहाय बेबायदिनो आरो लाखिबाय थागोनखो आं मिजिं थायो जोंनि
औ जोंनिखैजाय माने ट्रेडिसनेल रोखोमै जानायखोनो नुला आरो। बुहुद मदार्न जालांजोबबाय ओ नोंसि दा माने मडार्ननि जुगबो दासिबो ट्रेडिसिन थिबाय दं बहुत मोजांनि खोथा उम औ
उम नोंथां जोंना समावबो जाना फैबाय माथो।
अ आत्सा औ समाबो जाबाय जानायालाय मा खालामगासिनो नोंथांङालाय?
गो मोनगोनखौ मिजिंथिबाय नोंथां।
अ दे दे होमबा ना औ औ